हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथांङा खोनादोंना
खोनादों
औ नोंथांङा बोरैहाय दंङो
औ आं दा ओ मोजांङैनो दंथयो नोंथां
औ बिदिब्ला आंङो नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङो ना
औ सावरायजागोन नोंथां
बिदिब्ला जोंङो बर'फोरनि दोरोंङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो नोंथां
औ नोंथां सावराय जागोन
औ बिदिब्ला गिबियाव आं बे बर'फोरनि दोरोंङारि जानाय लोंनायखौ लोंनायनि बागै नोंथांनि एसे सावरायग्रोना होनोसै ना औ ओ बेबायदिनो बर'फोरनि दोरोंङारि जानाय लोंनाय होनब्लाथ' जोंहा ओंखामनि अनगायैबो जोंहा गोबां बर'फोरा मोजां मोननाय बा साब जानाय ओंख्रिफोर दंङो नङा होनबा जेरैहाय अमा नारजि आरो मै मैथाजों ना अनलाजों दाउ सबायजों साम' बेफोरो माने बर'फोरनि मोनफा - मोनफा दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जोंङो बाहायनाय जायो आरोना जेरैहाय जोंङो ओ
जोंङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर'फ्रा खारैजों संनाय बा बेफोरबायदिखौनो ओ बानायनानै जानाय ओंख्रिफोरखौ खौहाय जोबोद मोजां मोनोमोन आरोना
औ नंगौ
जों दाउ अनलाजों दाउ होनब्ला जोंहा जोंनि अनलाजों दाउआ माने जोंनि बर' फोरनो मोनसे माने एंगार हायै बाहागो होननानै बुंनांगोन आरो ना गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा हाबाफोराव माने जोंहा हाथा खुरनाय थामहिनबा ओंखाम ओंखाम जानाय बेफोराव माने हौवा गोदान बा हिनजाव गोदान बेफोरबायदि दिफोरा गिबियाव माने अनला अनलाजों दाउ बेफोरबादि संनाय जायो आरोना बेफोरबो माने ओ जोंनि बर'फोरजों एंगारायै सोमोन्दो दं होनना मिथियो जेरैहाय जोङो जेरैहाय जोङो अनलाजों दाउ संनो गोनांब्लाथाय जोंहा गिबियाव माइरंखौ जोङो ओ दैयाव माइरङा रुइहाबजासिम जोङो सोमनानै दोननांगौ जायो आरोना ओ बेनि उनावहाय जेब्ला माइरङा रुय हाबो अब्ला जोङो बेखौ मोनसे आइजेङाव दैखौ सररलांनो थाखाय जोङो माने बोखांना लानाय यो बेखौ दसे सोम दोनथ'नायनि उनाव उवाल बा गोदो गोदायथ जों बांसिन उवाल बायदिफोराव देयोमोन आथिखालावथ ग्रेन्डार मेसिन फैनायनि उनावहाय जोङो बेजोंनो ओ गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरोना
औ नंगौ
जेब्ला जों अन गुन्दै खालामखाना लायो अब्ला जोङो अनला संनो थाखाय ओ जोङो दैखौ गुदुं खालामो एबा ग्लब ग्लब गोदौ होनायनियाव गोदौबाय थानायनि समावहाय जोङो बेखौ ओ अनला देना लाखानायखौ जोङो अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि होनाय जायो आरोना
औ
बेहाय जोङो बेयो खारैबो एसे होनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो ओ बेखौ ओ सागं सागंजों साना होनाय जायो आरो बे बादिनो जोङो अनलाखौ बानायनाय जायो बेयाव जोङो आरो फारसेथिंहाय जोङो बेदर होनो गोनांबा बेदरखौ जों मोजाङै फोमोनानै बेयाव मस्ला मस्लि बेजों लोगोसे हालदै बेफोरखौ जोङो होनानै लाखानाय जायो बेदराव ना
औ नंगौ
दिनो जायो आरो ओ बुंनो थाङोब्ला बेफोर ओंख्रिफोरा माने ओ जेबो केमिकेल गोनां रासायनारि हासार बेफोरबायदि बाहाया होनना जों मिथिगौ आरो जेरैहाय जोङो बेखौ माइरं निफ्राय बानायो माने गावनो गाव बानायनानै संनानै जानो हायो आरोना ओ बेबादिनो माने गुबुननि हेफाजाब लाया थामहिनबा जों बेयाव बायदिसिना रासायनारि मुलिफोरखौ बाहायनाय जाया आरो ना
औ नंगौ नोथां
जोङो बेबादिनो अनलाखौ बानायना जानाय जायो आरो औ
औ
नोंथाङा बे बर'फोर दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंनाथ' बर'नि दोरोङारि जानाय जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंना सबाइयानो जा अनलायानो जा नारजियानो जा बेफोराव जोंहा खारदैया गोनांथिथार होननानै जोङो सानना लानो हायो खारदैखौबो जोङो बर'नि ओंख्रियाव होग्रा मोनसे बुस्थु होननानै जों गोनांथार बुस्थु होननानै सानना लानो हायो जेरैहाय जोंना बेफोर ओंख्रिखौ जोङो खारदै होआबालासिनो जायोब्ला बेफोर ओंख्रि ओंख्रिनिफ्राय जोङो एख' गोथावखौ मोनजानो हा हाया बेनि थाखायनो जोंहा खारदैनि गोनांथिथार जायो बे खारदैखौनो ओ माबोरै बानायो आं नोंथांनि सेराव एसे सुंद'यै फोरमायग्रोनो सानबाय
औ नोंथां ओ खारदै होनबा जोंङो बांसिन नोंथांङा मैथ्रु दंफांखौ मिथिगौना जोंहा बेनिफ्रायबो माने ओ खायफा खायफाया ओ बे ओ मैथ्रु दंफांनिफ्रायबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना गुबैयै जोंहा गोदो समनिफ्रायनो जों खारदै होनबाथाय जोंङो थाालिर दंफांनिफ्राय बानायो आरोना जेब्ला जों थालिरखौ दानफायनानैबा बेखौ फिसा - फिसा जिरनानै लायो फिसा- फिसा बे दानख'थिनानै जोंङो बेखौ बेनि गाससिबो बाहागोखौनो माने जोंङो मोजांङै दाना सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो ना
औ नंगौ
जेब्ला सान्दुङाव फोराननानै बियो गोरान गोरान जाजोबो एबा अरजों सावनो हानाय जायो जेब्ला बियो गोरान जायो अब्ला जोंङो बेखौ बेखौ मोजांङै फोराननानै माने बेखौ जोंङो अराव सावनाय जायो आरोना
औ नंगौ
अराव सावनानै जेब्ला बियो खाम लि एबा हांगार जायो अब्ला बेखौ जोंङो गुसु खालामनानै मोजांङै ओ सानद्रिबा बिजों जायखि जाया बेखौ सानदांगा फोरजों बेखौ मिहि सालिनानै लानाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ ओ दैजों दै दैजों सरनाय जायो दैजों गलाय मोनदेर खालामनानै सरनाय बेबायदिनो खारदै आथिखालाव जोंङो बांसिनै बेबादि खारदै बानायनायखौ नुनो मोनलिया आरोना बांसिनै आथिखा आथिखालाव ओंख्रि संनाय बा बेफोराव जों बांसिन सदा बायदिसिना बेफोरदिखौसो खारदै महरै बाहाय नायखौ नुनो मोन
औ नंगौ
अब्लाबो जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों बेफोर खार ओंख्रि जोबो मोनो आरो
औ नंगौ
औ नोंथांङा खोनादोंना
औ खोनादों आंङो हेलौ
औ औ ओ बिदिब्ला नोंथांङा ओ सबायजों साम'खौ माबादि हाय संनाय एसे फोरमायनो हागोन ना
औ थारैनो हागोन नोंथां जोंनिया ओ सबायजों साम' होनोब्ला ओ बर'फोरनि मोनसे ओ दोरोंङारि ओंख्रि होननानै जोंङो मिथिना मोनो नाथाय ओ बे सबायजों साम' ओंख्रिखौ ओ दानि मुगायाव जोंङो गुबुन गुबुन हारिखौबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो खोनादोंना नोंथां
नंगौ
खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ
औ नोंथां खोनादों
औ बिदिनो ओ जोंङो सबायजों साम' ओंख्रिखौ गुबुन गुबुन हारि खौवबो जोंङो संनानै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो औ थिग बेबायदिनो जों बर'नि गोबां मुंदांखा हटेल जेरैहाय जोंहा बाजै हटेल आइ ह टेलाव बिसोरो बेखौ सबायजों साम'खौ मोनजाथावनायनि जाहोनावनो बिसोरो ओ दानि मुगायाव सबाइजों साम' खौ माबोरै सङो बेखौ सोलोंना लानानैहाय बिसोरो संनायखौ जोङो मोनथिना मोनो थिग ओ थिग जोंनि ओनसोलाव स बायजों साम'खौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला आङो नोंथांनि सेराव एसे फोरमायनानै होनोसै जोंना सबायजों साम'खौ संनो थाखाय गिबियावनो साम'खौ नांगौ जायो बे साम'खौ जोंनाहाय औ खननानै ओ बिदिनो फुख्रि दैमा दैसानिफ्राय खननानै लायो एबा खायसे खायसेया जोंनिया बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो बेनि बेनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा बे साम'खौ हरनैनि थाखाय दैयाव सोमना दोननाय जायो जाहा थे बेनि खि एबा मैलाफोरा ओंखारलांजोबो बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ ओ दिहुननानै ओ जोङो बिनि दाखोनखौ ओ बख'नाय जायो एबा खुु गाखौ एरख'नाय जायो बेनिफ्राय जोङो खिथुखौ ओ ससे ससे दानस'नाय जायो जाहाथे बियो सोबोब्ला थाबैनो ओंखारबोयो बेनि थाखाय ओ बिदिनो जोङो बेखौ मोजाङै सुफिनबाय खेबसे ओमफ्राय जोङो ओ बेखौ ओ एवफ्रामना लायो बेवहाय जा मस्ला मस्लि नांगौ जायो बे मस्ला मस्लिखौ होनानै एव फ्रामना लायो ओ थिग एवफ्रामखांनायनि उनावहाय जोंहा सबायखौहाय ओ रुनानै ओ खुुग दानियाथ' कुकार बायदिसिना दङो अब्ला कुकार बायदिसिनायाव होनानै रुनानैहाय जोंना सबायखौ बे सामुजों स साम' एवफ्रामनायावहाय लुसननानै होयो बेनि उनावहाय जोङो ग्लब ग्लब गोदौहोयो बेनिफ्राय गोदौ जेबोला गोदौबाय थायो अब्ला अब्लाहाय जोंनिया ओ खार खारदैखौहाय ओ नांगौ जखानिहाय होदेरना होयो खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों
खौ होदेर ओमफ्राय जोंहा खारदैखौ होखांनायनि उनाव दसे ओ मोजाङै अर सुना होनानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो गोदौहोखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ बेवहाय ओ जोंनि न'आवनो मोननाय ओ बाय मस्लि जेरै जोंना गंगार थोनदिया धोन बिदिनो धोनन्दिया बेखौ नङाब्लाबो जोंना ओ हाइजें बिलाइ एबा जोंना सामब्राम पियास बिलाइफोरखौ होना नानैहाय जोंहा बेखौ ओ खांनानै खांनाय जायो बेबायदि रोखोमैनो जोंनि ओनसोलाव सबाइजों साम'खौ संनायखौ आङो मोनथिना मोनो एबा नुनानै मोनो नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां औ
औ नोंथां खोनादों
औ
औ
ओ बे बाय बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसो औ औ बायदिनो जोंनि ओनसोलाव सबायजों साम'खौ सङो बिदिनो जोङो गोबां ओ गिदिर गिदिर ह टेल जोंनि बर'नि हटेलफोरावबो ओ जोङो बि बायदिनो सङो होननानै जोङो खोनानो मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ बि ओ बिओंख्रिखौहाय गुबुन गोबां मानसियानो खार दै एबा खारदैजोंसो जाखायो नालाय बिदिनो खारदै होदलानानै बेखौ ओ जों जों आं दानिसो फोरमायलांनाय बायदिनो संनानै जायो होननानै खोनानो मोन्दों नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो माने आथिखालाव माने गोबां ओ गिदिर गिदिर हटेलफोरावबो माने जोङो बायदिसिना जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ मोनसै आरो ना जेरै अमाजों ओ अमा जों नारजि अनलाजों दा ओ समा सबाइजों साम' बेफोरखौबो जोङो ओ मोनसै आरो ना ओ बेबादिनो ओ बेखौ जोंनि बर'फोराल' जाया गासैबो गासिबो माने बेफोर ओंख्रिफोरखौ ओ जानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ औ औ बुंनो थाङोब्ला थिग बे औ औ नोंथां औ
समाबो जाबाय नोंथां जोंना